हा
खोनादोंना आब
औ खोनादो।
औ औ औ मा खालाम दो आब
दङ नै एरैनो जिरिनानै
अ अ ओंखाम जाबाय ना जायाखै आब
उम जाथवाखै
अ अ आंबो दासो जानानै जिरायनानै दङर आब बेफा आब ओरैनो मा खालामो
ओ दङ ओरैनो थायो।
अ अ अ थिगानो होनोमबा जोङो दिनै गुबै आयदायाव फैनोसै नङा होमबा आब
औ
ओ दिनै जोङो गुबै आयदा महरै ओ मिथिंगायारि खैफोदखौ मिथिंगायारि खैफोदफोरखौ सावरायनोसै नामा आब
औ जागोन दे
औ औ जों दिनै आंनो जागायग्रोसै होनबा आब
औ जागाय दे
जों दिनै मिथिंगायारि खैफोद होनना बुंना बुंनाहोननानै बुङोब्लाथ जोङो मिथिखायो। जिहेथु जोङो मिथिंगाया थानानै जोङो गोदो गोद दायनिफ्रायनो जोङो देरबोदों लावबोदों जेब्ला जों खुंबोदों अब्लानिफ्रायनो जोङो ओ उन्दै समाव जोङो जेबो ओ बाथ्रा रायज्लायनो रोङि समाव थाबायनो रोङि समाव ओ मानो बायनो रोङि समाव समाव जानो हागौ जोंफोरो ओ मिथिंगाफोरखौ जों जेबो मिथियामोन। नाथाय जेब्लानिफ्राय जोङो औ जेब्लानि फ्राय जोङो बाथ्राफोरखौ रायज्लायनो रोंदोंमोन आरो जोङो ओंखाम ओंख्रि जानानै जोङो एसे देरनो लावनो रोंदोंमोन जेब्ला जोङो फरायसालिफोराव गुदि फरायसालिफोराव थांदोंमोन अब्लानि नो जोङो मिथिंगानि मा बायदिहाय खैफोद गोलैयो बेफोरखौ जों एसे एनैब्लाबो जों मिथिखायोमोन जेरैबायदि जोंहा औ औ मिगफ्राय जोंहा माबायदिहाय खैफोद दङ जोंहा गिबियावनो जोङो मिथिखायो जों नआव न सिङाव हाब माने थानो गोनां जायो होन होननानै बुङोबा जों माबायदि मानो हाबनानै थानो गोनां जायो जोंहा मिथिंगायारि खैफोद जेरैबायदिहाय जोंहा सान नुंखौबो जों मोनसे मिथिंगायारि महरै लानो हायो मानो होन होननानै बुंङोबा नों जुदि सान्दुं गोस जुदि नों जुदि गसंनानै एबा खामानि मावनानै थाबाय थायोब्ला नोंहा बेवहाय ओ खामथाब जानानै नोङो ओ मालाबा समाव थैलांनोबो हायो जुदि सान्दुंफोरा गोसा बेफोरबायदिनो गोबां सानदुं आरो अखा अखाफोराब जोंहा ओरैबायदि गोसा गोसा अखा हायो जेराव जों फोरो ओ लोमजानानै साजानाय आरो जोंनि ओ अखाफोरा जिहेथु गोबां मैला जेराव जोंहा एसिड बायदिसि ना ओ बेवहाय अखाफ्राव बेफोरनिफ्राय जोङो बारगनो थाखाय जोङो न बायदिसिनायावसो हाबनानै थानो गोनां जायो दा जोंहा बेफो मिथिंगायारि खैफोद होनना बुङोब्ला जोंहा गोबां दङ जेराव जोङो ओ सार अन्थाइ बायदिफोरखौ जों लानानै फैनो हायो
औ हायो
सारन्थाइफोराबो ओरैबायदि जोंनि मानसिफोर जेराव जोङो लांदां जायगायाव जुदि जोङो गस संनानै थायोब्ला बा मालाबाफोर हाल एवोब्ला बा लांदां जायगायाव जों साथा बायदि लानानै थाङोबा बेवहाय सारअन्थाया मोनसे ओरैबायदि मोब्लिब बायदि जेराव बेयो ओ अर जोंलांजोबो आरो ना जेराव बे मानसिनियाव नाङोब्लाथाय थैलाङो मा ने मानसिया जेबोखौनो थरमोना औ बेवहाय माने ओ कारेन्ट सर्ट जानानै लाइन सर्ट जानानै बेवहाय मानसिया ओ जायगायावनो माने गसंनानै ओ लासैनो गोलैलाङो आरो ना मानसिया बेफोरबायदि मिथिंगायारि खैफोफोरा माने जोंखौ ओरैबायदि सि सोमोनां होयो दा बेफोरखौ जों जेबो बुंनो हाया बेफोर मि मिथिंगायारि खैफोदा गावनो मिथिंगानिफ्राय मोन्नाय औ गावनो मिथिंगाजों मिथिंगानिफ्राय दाजाबनानै जिहेथु आ जोंखौ बेफोरखौ इसोरानो सोरजिदों बेखौ दा जों जेबो बुंनो हाथला जेराव ओ बैयाव माब्ला आसामाव अबाव सारअन्थाइ गावो जों जेबो बुंनो हाया
बुंनो हाया औ
खोनानाय बादिब्ला जों सारअन्थाइफोरखौ जेनेबा लांदां जायगायाव जेराव ओ माने गोजौ जायगायाव गावो होना बुंदों आरोना बेस सारअन्थाइआ जेथ दुब्लि गेजेराव जुदि जों गसंना थाहैबा दुब्लि गेजे रावथ जेबो बिफां लाइफां गैया जेराव ओ बेवहाय मान सिनियाव गावनायनि ओ माबाया बांसिन थायो आरो जेनेबा सान थायो बेनिखायनो हायोब्ला माने दुब्लि गेजेरफोराव थाङोब्ला साथाफोरखौ लायाब्ला गाहाम जायो
औ अखा हायोबा माने सार अन्थाइ गावोबा खोरोमाबा खोरोमोबा ना
औ औ औ औ औ सारअन्थाइआबो जोंहा ओरैनो जानला मोनला समाव माब्लाबा समाव फैयोबो नाथाय बांसिनानो जोंहा जेब्ला अखा अखा दामब्रा जेब्ला बारहुंखा अखा अन्थाइ बायदिसिना बेबायदि फैनाय समाव बांसिन गावो। ओ बेफोरबायदिनो जों दैबानानि दा मिथिंगायारि खैफोदनि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला जोङो दैबानायाबो मोनसे ओरैबायदि गिदिर मिथिंगायारि खैफोद। जेराव जोङो उन्दैनिफ्रायनो जों नुबोखादों जोंहा गामि ओनसोलानो जा बा जोङो नोगोर ओनसोलानो जा टाउन ओनसोलानो जा बा बेफोर जायगाफ्राव बा दैमा ओनसोलावनो जा दुब्लि फोथार ओनसोलावनो जा ओरैबायदि दैफोरा लोमलाजोबो मालाबा समाव जोंनि ननि सिथ्लाफोरखौनो जोङो लोमला जोबनानै जोङो न सिङाव मानि हाबलाङो दैफोरा बेफोरबायदिनो इसेबां दैबाना जायाब्लाबो दैफोरा देरो दैमाफोरा दंगफोरा देरनायखौ नुनो मोनो दै बाना जों गोबां ना जेराव हाखरफोराव ना फिसिना दोनो बेफोर नाफोरखौ धंस खालामलांजोबोनो गासैखौबो माने नाफोरा आलाय सिलाय जाजोबो गोबां माने लस जायो। जेराव नाफोरा खारलां जाजोबो हाखरनिफ्रायनो। बेफोरबायदिनो गोबबां ओ जोङो टाउनफोरावबोथ जोङो उन्दुबाय थानाय समावनो जेनोबा दैफोरा हाबनानै ओ बिसिनायाव सिहां सिहां जालायनाय हाबजायो आरो बेफोरखौथ जोङो मेगनजों नुखादोना। नाथाय जोङो ओरैबायदि मोनसे औ औ जों जेनेबा ओ गामियावनो थानानै देरबोनाय मानसि जिहेतु नाथाय दिनैनि जुगाव ससियेल मडियानि जुग जिहेतु जोङो मिथिंगायारि खैफोदफोरखौ जोङो मबाइल फोराव नुनो मोनो सुनामि होनना‌। बुङोब्ला जोङो ओरैबायदि गिथावना खैफोद इखो माने जोङो जोबोद गिनांगौ जेराव सुनामिफोरा फैयोब्ला माने अ खोनादोंना सुनामिफोरा फैयोब्ला माने लै ओ टाउन नोगोरफोरखौनो सु सुनामि औ औ औ बुसोम लांजोबनानै मानसि मानला गासैखौबो दंफां लाइफां बुथार लांजोबो जेराव बेफोरखौ जों गोबां नुनो मोनो दा आबआबो फंनैसो मिथिंगायारि खैफोदनि सायाव ओ बुङोब्ला एसे मोजां जागौमोन आबआ बुंनो हागोन नामा? हेलौ
थिंगायारि खैफोर होनबा बिनि अनगायैबो मा खासे दंबावो जेरै ना बांग्रि मावनाय ना? उम बिदिनो बारहुं खा बारनाय ना बेफो फोरबो आरो ना बांग्रि मावोबा थ' बांग्रिङा माने मोनसे माला मा समाव फैयो जों बेखौ मानि मिथिया ना हर खाबै फैयो बेयो मालाबा गोसा फैयोबाथ' जोंनियाव गोबां मानि खहा खालामो। लोगोसे न' बां ना? न' बां बायो लोगोसे हाफोरा मानि हाजोफोरा मानि मा इयो खुरखायो बा गोलैयो ना? हा मावनायनि जाउनाव बे बांग्रिया माब्रै जायो हमबा मानि जोङो मिक मानि मानसिफोरनि खुगानफ्रायसो खोनानाय आरो ना सिङाव मानि माखासे लाव लाव मुवाया माने सायाव ओंखारबोनो थाखाय ना? मोननाजायोबा बे बांग्रिया जायो। होननानै जों खोनाबोदों आरो। बांग्रिं जायोबा थ' गोबां खहा जायो जोंनियाव ना? माने गिदिर बांग्रिं जायोबा आरो ओरैनो फिस फिसा फिलौ बांग्रिं जायोबाथ' इसां माने जेबो नङा अब्लाबो जोंनि जायगायावसो माने गिदिर गिदिर बांग्रिं जाया आरोना गुबुन हादरावथ' माने गोबां गिदिद गिदिद बांग्रिं मावनानै न' बां
औ औ
ना? बिनि अनगायैबो बार माबासो नालाय ना बेफोरो।
औ औ औ औ
मिथिंगाया माने बुं हाया आरो बि न बां ना? बिदिनो न'नि गय बायदिसिना बिफां लाइफां गोबां लस जायो आरो। बारहुंखा दा न दाथ जोंनियाव जोंनि आसामावबो बा जोंनि एरियाफ्रावबो गोबां गिदिर गिदिर बारहुंखा फैगासिनो जायजों माने न'नि थिंफोरा बुखारजादों ना? गोबां ख खहा जादों आरोना बेफोर मा मिथिंगायारि खहा खालामो आरो जोंनि। फोर मिथिंगायारि खहाया जोंनाव माने सम सम फैबाय थायो आरोना बेखौ जों माला फैगोन माने जों मिथिंगाया बे खैफदखौ जों फैगोनखौ समखौ मिथिखायोबा जोङो माने सांग्रां जाना थानो हागौमोन नाथाय जों बे मिथिंगायारि खैफोदखौ जों माने मि थियाना मा समाव फैगोन बिनिखायनो जोङो बिजों गोबां खैफोद आरो
औ औ
जों बे मिथिं खैफोद
औ औ
आथि खालाव बांसिन जायो ओनदां ना? गोदोनि समावबा जों उन्दै उन्दैयाव एसेबां बेबायदि थिंगायारि खै खैफोदखौ जों भुगिनाङा खैमोन। जेरै ना। गोदोथ' मावगुं लायनाय बांग्रिंआ फैयामोन ना आथिखालाव जाबायदि बांग्रिं मावो ना। बेनि अनगायै बारहुंखायाबो गोदोनि समावथ' एसां इदि माने औ माने बारा जादों आरोना बे बेफोर मिथिंगायारि खैफद
औ औ जों मिथिंगायारि खैफोद होनना बुंनो थांङोबा जों ओ ओ गोबां जोङो नुनो मोनो जेराव जोङो ओ हाजो हाजोफ्रा जोंनाव गुगाबोयो आरो जो मिथिं मिथिंगायारि खौफोद होनना बुंनो थांबा मोनसे जों जेराव जों लाहा जेराव जों अरगें बे खावनाय जायो बे बिरफ्रुनाया ओरैबायदि मोनसे जेराव ओ जेराव जि जायगायाव जि जायगायाव जेनेबा सानजों बिदुं मोननाय जेराव गु दुं जायगा बे जायगायाव फ्रि मोनसे अरगें बेरफ्रुनाय थायो जेराव बेयो हा सिंनि ओमफ्राय अरखि अरफोरा माने जोंब्लावनानै ओंखारबोयो आरो ना बेफोर जुदि अरखि जोंब्लावनाय अरफोरा जुदि जोंनियाव बेयाव बिफां- लाइफाङानो जा बा मानसि टाउन नोगोर जेराव जोंनि सुबुं अनजिमा थायो। जेराव गोदोर गोदोर जोंहा फोर थायो इदासथि थायो बेफोराव जुदि अरखिफोरा नाङोब्ला आरो बेफोर अरखिफोरा जुदि दैमा दैसा जोंनि मिथिंगाफोराव जुदि गोग्लैलाङोबा अब्ला जोंहा ओरैबायदि ओ जोंहा गासैबो खहा जालांजोबो जेराव जोङो मिथिंगायारि खैफोरखौ जोङो ओ सोमो-सोमोन्दो गोनां जायो माने दा बेफोरबायदि मिथिंगायारि खैफोदफोरा जोंनि गेजेराव फैयो माब्ला फैयो माब्ला थाङो जोङो माने जेबो बुंनो हाया ना थाय बेखौ दिनै बिगियाना औ एसे औ औ औ जोंहा समाबो जाबाय दे दे दोनथनो सै
औ दे
औ दे